हेल' ओन्थां औ खोनादो नोंथां
औ आङो दा मा होनो बैसो उम सहरजो गामिजो मा फाराग बेफोरनि बागै एसे फोरमायनो सानदोमोन नोंथांनो। नोंथाङा खोनासंनो हागोन नामा नोंथां? अ औ गामिजो सहरजो ओ फारा एसे बेलेग-बेलेग जायो आरो
उम
गामियाव गामियाव जोंना ओ दंफां-लाइफां फोरा बांसिन थायो आरो। आरो जोंनिया मैगं-थाइगं गामियाव मैगं-थाइगं, फिथाइ-साम थाय बेफोरखौ मोनो आरो। आरो बारहावाफोराबो मोजां थानायफोराबो मोजां गामि-गामि जोंना ओ ज' ज' बेफोरदिबो थानो हायो। था ज' ज' थानोबो हायो ज' ज' ओ बेरायहैनोबो हायो थांनोबो हायो दैमा-दैसा ओ जोंनिखै मो-मोजां आरोना जायगाया।
उम
गामिनि जायगाया मोजां बारहावाफोराबो मोजां
औ
आरो ओ सहराव बुंनो थाङोब्ला आरो बारहावायाबो गुबुंले मोजां जाया मानसिनि सेहेराफोराबो मोजां जाया आरो जानाय-लोंनायफोराबो बारा फ्रेस-फ्रेस मोना आरो ना मैगं-थाइगंफोरफोरखो।
औ
बिदिनो ओ गुबुंले जायो आरोना बारहावाफोरा ओजोंनिया ओ फेक्ट'रि इदिनो कम्पानि दं नालाय ओजोंहाय टाउनाव
उम
टाउनाव दैफोराबो मोजां जाया आइरन आइरन जायो सरनासो लोंनांगो जायो। बिदिनो मानसिनि सेहेराफोराबो बारा थिग थाया आरो बारा बेमारफोरबो जानो हागौ। खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथां
खोनादों ना नोंथाङा?
हो खोनादोंं।
औ बिदिनो ओ सहरनि ओ बारहावाफोरा गुबुंले जायो आरो ना नोंथां।
औ,
ओ सहरफोराव बांसिनानो ओ फिक्टरि दङ'। ओ कम्पानि दङ' बेनि थाखायनो ओ बारहावाफोरा एसे गुबुंले जायो आरो ना। बार'हावा फोरा मोजां मोजां जाया जोंनि गामियाव बुंनो थाङोब्ला जोंनियाव दं फां लाइफां ओ जिब जुनार फोराबो मोजां मानसि सुबुंफोराबो मोजां थायो आरो।
नोंथाङाबो ओ एसे फोरमायनो हागोन नामा? मा होनो सहरजो गामिजो नि बागै?
उम, अ फोरमायनो हागोन बुंनि र' दा गामिनि बागैनो बुंसैै
औ औ।
औ। गामियाव जों गोबां नेचारेल जेनेबा बार मोनो बांसिनानो ओ अक्सिजेन गेस साबो गोबां मोनो।
औ।
आरो टाउननि बायसा जेरै गारि मथरा गोबां थायो बेयाव थुङा थायोना बेयाव गुबुंले जायो।
औ औ।
अ, जोंनि दा नाथाय जोंनि गामियाव बिदि जाया।
औ।
फ्रेस जायो जोंनियाव नोंथाङा बुंनाय बायसानो
जोंनाव दैफोराबो मोजां जायो आरो। औ।
औ। आरो दैनि आंखाल जाया जोंनियाव। टाउनफोराव दैनि आंखाल जायो एसे।
औ दैफो
गोबां मानसि थायो टाउनाव।
औ। दैफोराबो गुबुंले जायोना? औ।
गोबां खस्थ' जायो बेयाव ओ टाउनाव फिथाइ सामथाइ जेनेबा गायनानै जानानै हुबिदा थाया। गामि एरियाफोराबाय इदिनो दुबुलि आबादफोर मावनानै न'आवनो जानो हायो गामियावबा
औ।
बिदि पाराकखौ नुनो मोनो आरो। टाउन आरो गामिनि गेजेराव।
औ बुंनो थांङोब्ला औ औ खोनादों नोंथां।
दे बुं
बुंनो थांङोब्ला गामियाव मोजांसिन आरो थास सारिया।
औ
होम
जोंनियाव दंफां लाइफां दंसोयो नालाय बारफोराबो बारहावाफोराबो। बो मोजां नोंथांङाबो नोंथांङा बुंलांदोंमोन। जे दानि सहराव गारि मथर। मटर बेफोरनि थुङाफोरजों बारहावाया गुबुंले जायो होननाया। बेबो थारैनो नंगौ आरो। आरो ओइ इथा इथा बानायनाय। जायगा दा मा होनो? अ इफोर अ बेफोर बेफोरबायदि खौ बानायनायनि थाखाय ओजोंहाय बारहावाया गुबुंले आरो। आरो
औ
सहराव थाग्राफोरा बेमारफोराबो बांसिन जायो। बारहावा गुबुंलेनि थाखायनो
थामफैफोरा थामफैफोराबो गोबां थायो मैला देन फोरनिफ्राय ओंखारो बांसिन बिसोरनिथि मैला गारनाय थायोना। बेनिफ्राय बांसिन थाम्फै सोमजियो।
औ बुंनो थांङोब्ला सहरफोरा लेथ्रायानो आंनि आंनि मिथानाय मा
औ औ उम
सहरावबो मानसिफोराया जोंनि गामिनिफोरानोबो थांङो दिसुन थाहैयो खामानिफोर मावनो। औ औ खामानि मावनो गोनांथि जायोना।
औ
बिनि थाखायबो औ रांनि थाखाय थांनो गोनां जायो। गामियाव थाबाय थाबाबो फैसा मोना नालाय। बेनि थाखायनो सहरफोरावबो थांनांगौ जायो आरो। खामानिफोर मावनो। नोंथांङा एसे औ
नोंथाङा दायो सहराव थांगोन ना मालाबा ना थांङा ना नआवनो गामियावनो थाबायथागोन।
आंथ सहराव थांखांबायमोन।
औ
औ थांखाबायमोन आं खनसे मास मोननैसो थाना फै दि आरो।
औ।
बेरायनो थांदोंमोन उम जायगा नायनो
औ बे बे खैदिन थाना फायनाय?
मास मोननैसो जादो आरो औ औ।
थाङा बेनि बारहावाखो मारै मोननाय?
बारहावाखौथ' आं थांनाय जायगाया एसे बारहावाया मोजांमोन आरो इदि ओ टाउन नोङामोन आरो जायगाफोरा गामिमोन।
औ।
होमबाबो जोंनि बाहेराव थांदो नालाय। गामिनि बायहेरायाव थांदों नालाय एबो सहरानो गोलैबाय। औ। बेहायबो ओ लामा लामा लेथ्रा ओ दाखोर दाला गारनाय। बिराद मोनामो आरो प्लास्टिक, ओंखाम गेसाव, इदिनो बायदि बायदि गेसावफोरखौ लामाफोराव गारना दोनो आरो इसो
सफ सिखोन लाखिया।
खोन लाखिनाय जाया। बेनिखायनो बिराद मोनामो आ आरो थाम्फैफोराबो गोदोर गोदोर जायो। जै थाम्फैजों अरजाबाय ओमबाना
मेरेला जागोन देंगुआ।
औ औ।
बेमार आजारबो जागोन।
हा?
बेमार आजारबो जागोन ना नोंथां?
औ औ।
औ।
थाखायनो सहराव थांनो बायो आं दाना।
औ।
गामियावनो गामियावनो मोजां मोनो आरो थानानै दा। जायगा फोराबो मोजां, बेरायनोबो मोजां, बारहावाफोराबो मो जां। आरो फिथाइ सामथाइफोरखौबो मोजां मोजां मोनजायो। गोथां गोथां खाबानो मोनजायो जोंनियाव गामियाव।
औ थाइजौ खान्थालनि आंखाल गैया।
औ औ जोङो बेरायनो बो थांनो हायो जागाया जायगा हाजो हाजोफोराव बेरायहैनो हायो।
ना फिसिनो हानाय दैखर बानायना लानो हायो न'आवनो।
औ औ।
औ टाउनाव नाथाय बिदि हाया, दैखर बानायनो जागानि आंखाल। नंगौना नोंथा?
औ नंगौ नोंथां। बेयो टाउनाव दंखल दं थागोनना थाया आंथ' मिथिया, अ बिनि औ औ औ बहानिफ्राय बहानिफ्राय ओंखारो दैाया बिदिस सानो आङो नोंथां।
औ बिदिनो हारसिंफ्रायनो गोथौ बायफबबो बिसनाबो बेनिफ्राय दिहुनो आरो।
जोंथ' दा बारा थाङा नालाय बिनिख ओंखायनो बारा मिथिया आरो औ।
थख बेखौ रायजलायबाय जों दा।
औ औ दाथ' जोंना टाइमबो जाबाय नोंथां नोंथांजो। सहरनि गामिनि बागै रायलायनो मोननानै मिथियैखौबो मिथिनो मोनो होननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां दा औ औ। दोन्थ'नोसै नामा नोंथां औ। औ।